औ
औे
औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ
नोंथांनि फन हरैनो जाहोना
औ दा होमब्ला जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै
औ औ सावरायजागोन औ
दे होमबा नोंथाङा बर'नि मा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो
औ आङो ओ बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव जोङो जुदि सावरायनो थाङो अब्ला गुबैयै जोङो बर'नि जि जोंहा माखासे जानाय लोंनायजोंनो सिनायथिनाय माखासे जोंहा दा ओ जानाय लोंनाय माखासे आइटेम दङ जेरैहाय जोङो बुंनो हायो बर'नि दे माने ओ जि जानाय लोंनाय माने सबायजों माने दाउ
माने अनला ओंख्रि ना औवा मेवाइ
औ
आरो लाथा एम्फौ नङा होमबा? दा बेफोरो माने बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबाय थानाय बा जानाय बेफोर माने औ बेफोरो माने मोनफा मोनफा माने आइटेमस आरो ओ आरो बर' बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे ओ लोंनायनि माबायाव जौ सोलोंनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों। ओ गावनो न'खराव माने बानायनाय माने जानाय माइरंखौ माने जौ बिदै बानायनानै माने बेबायदि गोदो गोदायनिफ्रायनो लोंबोनाय मोनसे ओ नेमखान्थि बायदि माने खालामदों। आरो ओ ओ मायब्रा बिदै होनना बुङोब्ला बयबो मिथिगौ बयबो मोजां मोनो। औ औ माने बेफोरबो माने बर' हारिनि जानाय लोंनाय बा बर'नि मोनसे मोनसे सिनायथि होननानै जों मोनथिगौ बर'फोरा गावनो माने गावनो सोरजिनाय माखासे जानाय मुवाफोर दङ।
जेरै माइरंजों बानायनाय फिथा जायखौ जोङो ओ अनासि फिथा होनना बुङो। आरो जोङो ओ माने गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मुं बेबायदि दोनो। जोंनि जायगायाव जोङो जायखौ लावदुम फिथा होनना बुङोब्ला जों मिथिगौ माने ओइ दिपसिनि माने माबाजों बे मा होनो बेखौ ओ दिपसिनि जि खोबग्राजों बानायनाय जोंहा लावदुम फिथा ओ बे जोबोद मोजां। आरो जोबोद माने बेखौ माने बाहायनाय जायो आरो।
उम
मागो दमासि होन बैसागो होन बेफोरावहाय जोंनि बर' गामिफोरावहाय बर' न'खरफोरा बेबायदि सौराय देनाय जोंहा फिथा फिथा सावनाय बेफोर माने जायो आरो।
औ
दा नोंथाङा
औ
बे बर'नि जानाय लोंनायखौ नोंथाङा माबे माबे जानायखौ बांसिन मोजां मोनो? आरो माबे माबे जानाया जोंनि हारिजों माने सोमोन्दो दंङो होननानै नोंथांङा सानो
औ आंथ' दा जोंनि बर'नि अनलाजों दाउखौ मोजां मोनो
औ
अनलाजों दाउबा सबाय अनलाजों दाउआथ' जोंनि बर'नि गेजेराव मुंदांखायानो ओंख्रिनि भिथोराव
औ
दाउ अनला ओंख्रिखौ बयबोथ' मिथिजोबो सिनायजोबो बोरै जायो। बा गुबुन हारिफोराबो मिथिजोबो अनला ओंख्रिखौ
औ औ
अनला ओंख्रिखौथ' माइर' मायरंखौ सुनानै लानानै देनानै संनांगौ जायो आरो अनला ओंख्रि
औ औ आरो बेवहाय बेवहाय मा मा होनाय जायो जेरै अनला ओंख्रि नो थाखाय मा मा बेसाद नांगौ जायो मा हो नाय जायो बेखौ ऐसे फोरमायनो हागोन नामा?
संनायावथ' खारै बाहायनाय जायो।
औ
जायखौ जों न'निफ्रायनो बानायो खारैखौबो
औ औ
अनला ओंख्रियाव बेनो आरो खारै खारैखौ खारैखौल'सो बाहायनाय जायो।
खारै बाहायनाय जायो आरो। ओ बेखौहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जों जानो हायो नङा होमबा? सोरहाबा माने अनलाजों दाउ बिदि बानायो सोरबाबा नोङो औवा मेवाय जों अनला बिदि बायनानै बेदर बायदियाव खालामना जायो होना जायो आरो जोङो लाइजों न लाइ अनला जोबोद माने फेमास बेबो औ अनला फाख्रि माने जोबोद मोजां सोरबाबा सिमपोल नोङो माइरंनि आन्था बानायनाबो बिलि जायो।
औ सोरहाबा अ आलु सालु बो होना जायो बिदि आरो
जायो बिदि
गावबागावनि जानायनि
औ
जेरै गोथाव मोनो ओरै जायो आरो।
औ जोंहा ओ बर'फोराहाय माने औ औ औ सबाइ ओंख्रि जोबोद गोथाव सबाइजों माने अमा गोरान सङोब्ला औ बेखौहाय बोरै बोरै बानायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ सबाइ ओंख्रिखौ? औ सबायखौ इदिनो एवना लाग्रोनांगौ जायो आरो।
औ
सबाइखौ एवनानै हुख्रेमनांगौ जायो एसे गुसु जाहोनानै बेनि उनाव दैखौथ' ग्लब ग्लब खुदुं गोदौना लाग्रोखानांगौ।
औ
सबायखौ उनखांनानै बे दै गोदौनायाव होनांगौ आरो बा दै गुसुआवबो होजायो होनानै खारैखौ होना हरनांगौ खारैखौ होनानै गोदौबाय थानो होनांगौ आरो जे सबाइया रुयागौमानि जेब्लासिम सबाइया गोदौबाय थानो होदो खारैखौ एसे बुरजा होनांगौ आरो होमबाना थाबनो सबाया रुइनाय जायो
औ औ ओमफ्राय बे उम
सानानै होबानो जाबाय आरो बा बेदर सेदर होबा बेदरफोरखौ एवफ्रामनानै साखांनानै बेदरखौ हरना होनांगौ आरो
माथो बेदरखौ एक्सट्रा माने
औ औ एकस्रा एवना लाग्रोनांगौ बेदरखौ गासैखौबो मस्ला मस्लि देना होजोबनानै
औ औ उ
जों जे बर'फोरा माने बुंबाय थायो माने जोंहा जौ बिदैया माने बर'नि माने हारिमु होननानै एखनबा बुंनो नागिरो बेखौ बर' फोराहाय माबायदि बाहायबोदों माबे समनिफ्राय माबायदि बाहायबोदों सोरबायदि मानसिया बाहायो बेखौ एसे फोरमायथिनो हागोन नामा
औ बेखौथ' गोदो गोदाय जोंनिया बबावबा बबावबा जों गैयिनिफ्रायनो बाहायबोनाय दा बेखौ बेनो जोंनि बर'फोरनि एकदम मेन आरो बुंनो थाङोब्ला
औ
गोदो गोदाय जों गैयैनिफ्रायनो बाहायबोनाय आरो इफोरो
औ आरो जौ गिसि जौ गोराननि फारागथिया मा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ जौ गिसि होनोब्ला दा जों माइरंखौ माने ओंखाम बायदि संना लाग्रोनानै एमाव फुननानै प्लास्टिकाव खाथिना दोनग्रोनांगौ आरो साननै सानथाम बेनि उनाव सानथामसोनि उनाव जेब्ला बिदै जेब जेब जायो होमबाना खान्थाफोराव सोना दोननांगौ आरो
उम
बेयो रो-रोसि जाबाथाय बेनो आरो जौ
जौ गिसि जायो
ओमफ्राय होगोन औ जौ गिसि जायो बेनो जौसि जाबाय आरो सप्तासेनि गेजेराव जायो आरो जौ गिसिया
जौ गिसिया
औ
औ औ
बेनिफ्राय जौ गोरान होनोब्ला बे जौगिसिखौनो जौगिसि खौनो जेब्ला बाहाय बाहाय जेबो रोसि थोसि जेबो थाया।
उम
अब्ला बे जौ गिसियाव दै होना होनानै
उम
अराव सावनाय जायो आरो। सावनानै दै बायदि ओंखारनायखौनो जौ गोरान होनो आरो।
आतसा आतसा ओम
उम
बेखौ माने लोङोब्ला फेयो आरोना? बेखौ आरो बेखौ बांसिन बांसिन ओ जोङो माबे समाव बाहायो बर'फोरा माने बेखौ एसे
फोरमायथिनो हागोन नामा?
बेखौथ' जोंना मागो बैसागु बा हाबा हुखा बेफोराव बांसिन बाहायनाय जायो आरो।
ओ जायो ओ औ आरो नै मोनसेखौ आङो फोरमायनो लुबैगोन। ओ गोदो जिहेथु जों बर'फोरा माने सावरि बादालि जायोमोन नङा होमबा?
औ औ
सावरि बादालि जानाय समावहाय माने जेब्ला माने ओ खामानि मावखाङो खामानि मावखांनानै माने फ्राय माने सिथलियाव जिरायनानै बेबायदिनो ओ जौ बिदैखौ लाबोनानै माने बयबो माने रानलायना लोङोमोन नङा होमबा?
औ
आरो बेबायदिनो लोंखांनानै बेबायदि माने बयबो रंजायोमोन मोसायोमोन नङा होमबा?
औ
बेबायदिनो माने माने रायजो जाबोनायमोन आरो। आरो बिदि गोबां दङ माने जोंनि जानाय जो जों जुदि खेथ्रयाव रायज्लायनो थाङोब्ला जोङो रायज्लायनानै थाबनो फोजोबनो हाया बेखौ नङा होमबा?
औ औ
दा बिदिब्ला औ
बेखिनिययावनो दोनथ'नोसै आरोना?
औ
जानाय लोंनायनि सोमोनदैया जोंना दा दोनथ'नाय जानोसै। औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम औ दे
बा